हेलौ
औ
ओ नोंथाङा रायजलायनो हागोनना आंजों?
औ हागोन नोंथां हागोन।
उम जोंहा दसे रायलायदिनि
औ दे जागोन दे।
जोङो बा जि दानायनि बागै रायज्लायनोसै ना?
ओं-ओं रायलाय जायो
ओ जोङोहाय गिबियावनो जिखौहाय बोरै बोरै दानाय जायो आरो मार माबोरै दानाय जायो माजों दानाय जायो? नोंथाङा एसे खिथानो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन।
उम
जि दानाय होमबाथ' जोंना गिबियावहायनो जोंनिया खुन्दुं नांग्रोगौ नङा होमबा नोंथां?
ओम औ-औ
जोंनिया बे खुन्दुंखौ मोननो थाखाय जोङो बिदिनो बाजारफ्रावहाय बायना लायनांगोन आरो दखानफोरनिफ्राय जोङो बे खुन्दुंखौ खुन्दुंखौ लाबोनानै जोङो बे खुन्दुंनिफ्राय जोङो बे खुन्दुंखौ मोनसे बबिन मुस्रा होनोना बबिन बेहाय बेखौ सानो थाखाय जोंनो जथर नांगोन आरो ज र होननाय मोनसे दंना बेखौ आखाइजों बानायनाय बेहायहाय सोरखियावहाय खुन्दुंखौ दोन्नानै जोङो बेखौ सायो आरो। सानानै जोङो दानाथ' मेचिनफोर ओंखारजोबखाबायना बे मेचिनफोराव सायो आरो ओमफायो जोंनिया बेखौ साखांबाथाय गोदोनि दिनावथ' फ्रायानो जोंनिया लामाफ्रावहाय खुन्था गायनानै बै औवानि खुन्था नङाबा बाथामफोर गायनानै बांसिनानो औवानि खुन्था गायो आरो औवानि खुन्था गायनानै सोङोमोन आरो गोदोनि समावहाय फ्रायानो दाना बेफोरखौ नुनो मोनलिया आरो बेफोरबायदि सोंनायखौ लामाफ्राव सोंनायफोरखौ धानिया गोदो दानियाथ' जोंनिया गोदान गोदान ओंखारजोब्बायनाा मेसिनफोर गोदान गोदान
औ
बेफोरजों जोंनिया दानिया बानायो आरो दसेसेनो नोङो बिदिनो एक घन्टासोआवनो बेसेबांबा बुरजा जि सोंखांगोन आरो मेसिन फोरावहाय गिदिर गिदिर मेसिन ओंखारबायायना गोदोनियासो जोङो दस खान दसखान बिसखानखौनो सोंनोबा जोंनो सानसे गाहाम नङाबा साननै गाहाम सम लायोमोन ना बे बेखौ जोंनिया दाना सनन सेयावनो बानायनो हाग्रा जाबाय आरो गोदो इदिनो लामाफ्रावहाय ज' ज' बिदिनो न' खाथिफोरनि ज' ज' लोगो नांनानै सोंलायोमोन आरो बयबो फैलायोमोन आरो दानियाथ' बेफोरखौ नुनो मोनलिया ओमफ्राय बिदि सोंखांबाथाय जों मेचिनाव नङाबा बेफोरबायदि लामाफ्रावहाय सोंखांबाथाय जोङो बिदिनो जोंनो दानो थाखाय खुन्था नांगौनाा जायखौ बुङो नोंथाङाबोथ' मिथिखागौ जानांगौ जोंनिया साल खुन्था बुङोना
औ औ साल खुन्थाखौनो मानो बुङो
ओं सालखुन्दा गायनानै जोङो बेहाय थाथ बहायनानै बिदिनो माखु माखु एरि नांगौ आरो नोंथ' गोबां आगरफोर दिडिजाइनफोर बानायनोबा नोंनो बिदिनो बेलेग बेलेग बेलेग बेलेग गन फिसा फिसा नांगोन आरो आरो जोङो जिखौ गोबां रोखोमनि खुन्दुंफोरजोंबो बानायनो हायो बेफोरो गोबां खाालारनि जायो आरो ओमफ्राय जों इदिनो दायो गाम सा दायो बिहुफालि दायो
औ
दख'ना दायो बेफोरबायदि दायो आरो गोबां रोखोमनि दानायखौ जों नुयो आरो बा
नोंथाङा मा
औ दे बुं
नोंथाङा मालाबाफोर जिफोर दाफेरबायबाय नामा औ माबा मोनसे जिखुन फिसाबाबो
औ आंथ' दानो मोननाया जोंनिया गामसा होनोना बे हौवा मानसिफोरा गानो जे औ बेखौ दानो मोनखांबाय आरो जोङो बारा गिदिर जाया नालाय जोंनिया दख'नाया बांसिन गिदिर जायो आरो दानाया आरो जोंनिया दानियाथ' जि दानायजोंबो गोबां रां खामायनो हायो जोंनिया जोंनि जोंनि बर' हारिनि दड्रेसल' दाया नालाय बेहाय गोबां बेलेग हारिफोरनि दड्रेस दानानैबो जों फानहरो आरो फानहरनो हायो आरो ओ नोंथांमोन थिलाय बिदिनो मेसिनजों मेसिनजों दानायखौ बांसिन गानो ना आखाइजों दानायखौ बांसिन गानो
आजिखालिथ' माबा मा होनो मेसिनजोंसो दानायखौ बांसिन गानसै देन मानसि दानोबो सोलाब ला आरो आरो मा होनो आ मानसि दानोबो बाग्रा जाबाय ओंखायनो मानसिफ्रा बांसिनानो नानै गाननायखौ मोजां मोनो आरो गोदान गोदान दिडजाइनबो ओंखारो नालाय बेखायनो बायनायखौ बांसिन गाननाय खौ नुनो मोनो आरो
नोंथांमोनथिं मा मा मा मा खालारनि मा मा रोखोमनि दख'नाफोर ओंखारो दख'ना जिफोर
जोंखैजा इदित माने मोनसेल' खाालारनिथ' ओंखारा जिफ्रा गासिबो आउट आउट कालारनि ओंखारो बेलेक बेलेक जेखुनु गोसो जोमफला गुफुर गोजा गासिबो मानि खाालार ओंखार जोबो‌आरो ओमफाय नों मा खालार गोसो मोजां मोनो बेखौ सयस खालामनानै ला माबानो जायो आरो बे बाय बायनायनि लाइनाव थांबाय नालाय ओमफ्रायायो दानायनि लाइनाव थांबा नोङो निजे माने मा कालारखौ मो जां मोदैखौ लानानै दाबा सों सोंनानै दाबा जायो आरो
औ औ होनबा नोंथाङा न'आव दानानै गाननायखौ साबसिन मोजां मोनो ना बाजाराव दाना गाननायखौ ओ बाजाराव बायनायखौ साबसिन मोजां मोनो?
बेखौथ' दा ओम बांसिनानो बुङो आरो ना गा दानायनिया मोजांसिन जायो होननानै गोबावसिनबो जोरो होननानै खिन्थु ओ दानि मानसिफ्राथ' बायनायनिया माने एसे गोबा जायोनालाय ओं मोजां मोनो आरो मा ओमफायो दानायनियाबो जुदि दि एसे नरमेलि गोबा जायोबा माने दानायनिया साबसिन जायो आरो माने फाथ गोरासिन जायो आरो माने कालार सालार इमान थाङा आ ओमफायो खआलिटिआबो माने मोजां जायो गोबाव जोरो आरो माने मोजांसिन
औ ओ थाब गाज्रि जाया आरो माने
औ
जोंनियाथ' बे बाजारफ्राव मोननायफ्रा गोबा गोबा अबेबा थ' गोबा गोबा ओंखार थारोना?
औ औ अ औ बेथ' बायनायनिया जाहैबाय नों बि मा बेसेबांनि माबायदि इखौबो मोनथि ला नालाय ओमफायो सोमबानो मा माने खालार ओंखारसिन खोनसे सानदुंआव लामब्लानो गारजि जासि गोनन इफोरबाय
ओ ओ उम जोंना आरो उम उम
हा बिदि बिदियावनो जायो आरो माने बायनायनिजों दानायजों गिद दिफारेन्स थायो आरो केरम बर्डनियाव
जोंना दा समनि आंखालबो जाबाय नालाय बेखायनो जोंनिया बायनानै बांसिन गानो आरो बेफोर जि दानायफोरखौ गोदोनि समावसो बिराद दायोमोन ना दानि समाव बारा नुनोनो मोनला बेफोरबायदि जि दानायखौ द'
औ
गामियावनो फ्राय गामियावनो गोमालांबाय होनजायो न' न' दानाय जिफ्रा बांसिनानो गैला होनजायो दानिया दख'नाफोराबो गोबां ब्रेन्ड फोरबो ओंखारबायना जोंनियाथ' दा गोद गोदान गोदान ब्रेन्द नाम लानानै ओंखारसोदोंनाफोर बेफोर बेफोरनिफ्रायबो जोङो बेलेग बेलेग ब्रेन्डनि नाम लानानै ओंखारनाय बे बेफोरखौ जों गानो आरो
औ औ नोंलाय नोंथाङा बबेखौ साब फिन मोननाय बायदि मोनो जेनेबा अ बबे माने दानायखौ मोजां मोजां मोनसिनो ना बायनानै गाननायखौ मोजां मोनसिनो ओम्बा
औ औ जोंनिया आंथ' दानायखौ साबसिन मोनो मोननाया होमबाबो दाना दानायखौ मोननो थांनो नागिरला ना दानो नागिरला मानसिफ्रा दानाया जाहैबाय जोंनिया मोजांसिन जायो मोजां खुवालिटिनि जायो गोरा राफोदनो थाबबो गाज्रि जाया नालाय जोंनाथ' बायनाया जों खोनसे खोननै गानबानो गारजि जायो आरो थाब गारजि जाथारो बबे बा बबेबा खुन्दुंनियाथ' दसेनो गारजि जाथारो आरो बेखौ गोबां रोखोमनि खुन्दुंजों बानायनाय जायो नालाय जेरै थान्दाया बेलेग जायो गरम गरम दख'नाया बेलेग ज जायो बेलेग बेलेग खुन्दुंजों बानायनाय जायोना बेफोरखो
नोंथांनिया नेदा बारा नाङाखै खोमा बारा मोजां खोनायाखै
औ दा खोनायाखै नोंथां औ खोनादों नोंथां दा खोनाबाय दा नोंथाङा?
नोंथाङा दानायाव बाहायनाय बुस्थुफोरखो खोन्थानो हागोन नामा?
मा होनदों नोंथाङा?
ओ नोंथाङा जिखुनु बुस्थु ओ जि दानायाव बाहायनाय आगजुफोरनि नाम खोन्थानो हागोन नामा?
औ औ जोंनियाथ' जि दानायाव बाहायनाय होमबाथ' जोंनिया मेनानो जाहैबाय सालखुन्था नङा होमबा?
औ औ
औ साल खुन्थायानो जाहैबाय जोंनिया मेन आरो बे बेखौ मोनब्रै गायो आरो जोंनिया ओमफाय बिनि उनावहाय थाद फैबाय औ फाय रास सो रासोआथ' जोंनिया बे खुन्दुं सोंनायावनो थांखाबाय नालाय जों सोंनायावनो खौ खायनानै लाखायोना नों मा दिज जाइननि बानायगोन बेफोरबायदि आगरबो बानायनो हाबाय जोंनिया बेहायनो ओ खुन्दुंजों खानानै लायोना? मा बादि आग गर बानायगोन नों हाजो गरबा हाज ओ बिबार बा बि बार इदिनो गोबां रो खोमनि आगर बानायनो हाखायो नालाय बेहायनो जों बेफोरखौ खाना लायो आरो गनसा फिसा फिसा होनानै ओमफ्राय बिनिफ्राय जोंनो माखुनांगौ गौ मुसा नांगौ बेनो आरो औ जोंनिया माखुवा माखुवा नोंङो सिम्पोल हुलाबा सिम्पोल मोनसे सेयानो जाबाय ओमफ्राय आरो गोबां खाालारनि दायोबा थ' जोंनिया गोबां खालारनि माग फुनांगौ जायो आरो।
उम
उ
ओ आरो ओ जिखुनु ओ जेनेबा मोन से ओ जि दानाय दानो थाखाय माने जि दानायाव आरो ओ गांसे गामसायावहाय ओ जेनेबा बिस कानखौनो हमदो ओ बेहाय खै केजि खुन्दुं नांगोन बायदि नोंथाङा खिन्थानो हागोन नामा
औ औ आं मिथिनायखौ खोनथानोासै आरो आं मिथि नियावथ' दस केजिफ्रा बिदिनो बार'खानसो थांङो आरो बिदिनो फन्द्र'खानसो
अ बे
औ आरो
औ ओमफ्राय बि बिदिनो फन्द्र' गाहान सल्ल' खानसोआ थाङो आरो दस केजिफ्रा नोंङो नोङो गामसाखौ बेसे गिदिर लागोन बिनि खोथासो नालाय
औ
गामसा गिदिर लाबाथाय नोंनिया बांसिन थांगोन गामसा खौ फिसा फिसा लाबाथाय नोंनिया फिसासिन थांगोन बियो नोंनि लानायनि खोथायाव थांबाय आरो औ
औ
होमबा नोंथां जोंना टाइमाबो जाना फैबाय औ दे ।